हेल'।
औ नोंथां हेल' खोनादों।
औ खोना
हेलौ! अ नोंथां नै आं दास ओंखाम जाखांनानै माने न'नि लांगोनायाव एसे जिरायनानै दं आं नोंथां।
ए जानो फननि स आन्दारा जाब हेलौ नोंथां। हेलौ। हेलौ नोंथां।
जानायलाय जानाय जाखै?
हेलौ, नोंथां।
खोनाबाय नोंथां। हेल' नोंथां।
अ नोंथां खोनायाखै नामा? अ नोंथांना एसे एनै दा प्रब्लेमसङा?
औ नोंथां दैज्लां बोथोरना एसे नेट्र'फ्रा एसे बिदिनो अखा हानाय मा हानाय एसे बार बारनाय एसे नेटवर्क प्रब्लेम जाबाय थायो नों
औ, मोनानि जानाय आदारा जाखांबाय नोंथां?
औ जाखांबाय नोंथां।
अ नोंथां जोंना ओंख्रियानो माबासोमोन मा होनो बे ओंख्रिखौ मा होनो आंबो मोजाङै मिथिया नोंथां जिखुनु ओंख्रियालाय बेदरमोन आरो नोंथां मा बेदर आं बेखौबो बुंनो हाला
अ मिथिलायै बेदरसो होमबा नोंथां?
हेल' नोंथां। खोनादोंना नोंथां? औ नोंथां आं माने ओ जानायखौलाय आं जाबाय नाथाय ओ बे मा मा जुनारनि बेदर आं बेखौ मिथिया नोंथां।
जासोदों नामा नोंथा?
ओ नोंथांमोनालाय मा ओंख्रि?
जोंना ओंख्रियाथ' जोगोनारजों दाउसोमोन।
अ' नोंथां ओ मा खौरां ला नानै नोंथाङा ओ फनखौ हरदोंमोन?
आं बे खौराङानो जाबाय माने आं मोसौनि बागै एसे नोंथांनाव सोंनो सानदोंमोन आरो नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा?
माने ओ मोसौनि बागै नोंथांङा आंनिफ्राय एसे माने मिथिनो लुबैदो आरो नोंथां। ह' ओ मोसौआथ' मासे ओ न'आव फिजाग्रा मासे जुनाद मोनसे जाथिनि माने मोनसे जुनार ओ मोसौ खौ जों माने सुबुं माहारिया गोदोनिफ्रायनो माने बे मोसौखौ जोङो फिसिबो बोयै फिबोयै दासिमबो जों बे मोसौखौ माने ओ फिबोगासिनो।
औ अ नोंथां।
जि जेनेबा ओ न' मोसौखौ जोङो बुंनो थांङोब्ला न'खरनि सम्प'तिबो होन्नानै जों ङो बुंनो हायो नोंथां ओ मानोना जोङो जेब्ला निदान खैफोदाव ओलैयो अब्ला ओ रां रुफानि गोनांथि जायोब्ला जोङो बे मोसौखौनो जोङो फान्नानैबो जोङो माने रां रुफाखौ मोन्नो हायो जोङो मोन्नो हायो आरो बे निदान खैफोदनिफाय जों बे मोसौखौ फान्नानै मोन्नाय रां रुफा फाजोंनो जों माने निदान खैफोदनिफ्राय जोङो
औ औ औ औ औ।
औ ओ मोसौआ माने मोनसे ओ गोबां गियान गोनां मासे मोनसे माने जुन जाथिनि जुनाद
औ औ नोंथां औ।
मोसौफ्रा जेनेबा ओ मोसौजों जोङो मोसौ माखासे हालुवाफोरजों एबा मोसौ हालुवाफोरजों दामब्राफोरजों जोङो माने ओ ओ हालेवनानै जोङो बेफोरबायदिनो माइ दैफोरबो गायना हायो नोंथां आबाद खिथि मावनो हायो हालेवनानै बेफोरबायदिनो बेफोर गोबां जोङो खा मोसौनि जुगैै जोङो माने ओ खामानिफोर अबा दाब से जायगानि फ्राय मोसौ गारि बोनानै जोङो माबा मोनसे माल बुस्थुफोरखौबो जों माने दाबसे जायगानिफाय दाबसे जायगासिम लांनांगोआव माने जोङो ङो मोसौनि जुगै माने जोङो ओ मदद खौबो मोन्नो हायो नोंथां आरो बे औ। आरो बेफोरबायदिनो माने ओ मोसौनिफ्राय जोङो मोनसे ओ गाइखेरबो मोन
औ औ।
बे गाइखेरखौ लोंनानै जोङो माने देहानि देहाखौ गोख्रों लाखिनो हायो जोङो आरो देहायाव सक तिबो मोन्नो हायो नोंथां ओ जेनेबा ओ मोसौ जाय मोसौफोर न'खरफोराव मोसौ फोर गैयाबा जोङो ओ जोंनि न'खरफ्राव मोसौफोर गैयाबा माने जोङो गोबां दरसि दरसि बेफोरबायदिनो खोमसि दरसि मोनो जोंथां जोङो माने न'खरफ्राव
आरो मोसौ खिजों जोङो ओ हासारबो बानायनो हायो नोंथां हासारखौबो जानाय नुयो बे हासारफोरजों माने गोबां आबाद खेथिफ्राबो जों जानायखौ जों नुनो मोन
औ औ नोंथां औ।
खोना
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
ओ ओ जोंनि न'खरफोराव मोसौ मासे गाय एबा मोसौ मासे ओ मोसौ मासे गाय गाय थायोब्लानो जोङो माने ओ बे मोसौ मासे गायानो माने ओ गोबां बियो बेफोरबायदिनो फिसा जोनोम होनानै गोबां बियो मोसौफोर एरहोनो हायो नोंथां। बेफोरबायदिनो माने ओ बुरजा बुरजा मोसौफोर एरहोनो हायो बे मासे मोसौयानो गोबां एर
उम उम उम।
मोसौआ माने मानसिनि न'खराव थानो नांथारगौ होननानै जोङो साननो
ओं नोंथां ओं ओं जायनाव मोसौ गैया बेनाव लोखि गैया होननायबो खोनानो मोनो
औ नोंथां माने ओ जे जेनेबा गोबां बेफोरबायदिनो थायो हादोरफोराव एबा हारिफोरावबो थायो जोङो बेफोरखौ बुंनो थाङा नों थां अब्लाबो माने ओ। माखासे ओ धोरोम एबा हारिफ्रावबो बेफोरबायदि थायो अब्लाबो जों बेफोरखौ बुंनो थांला नोंथां अब्लाबो माने बयनिबो न'खराव माने ओ मोसौफ्रा जोङो थानाय खौ नुनो मोनो नोंथां।
ओ मोसौफोरखौ जोङो माने खायफाया मोसौबो माने ओ खायो नाथाय खायफाया मोसौ फोरखौ खाया बेफोरबायदिनो मोसौफ्रा ओ मोसौफ्राथ' गोबां बेफोरबायदिनो जों मानसि जानाय आदारखौथ' जाया बेफोरबायदिनो माने गांसोफोरखौ जायो बेफोरो बिलाइ बायदिसिनाफोरखौ जायो मो सौबौफोरा ओ औ। गोबां मोसौफोरखौ न'आव फिनाय हिसाबै माने गोबां आबदा लानांगौबो जायो नोंथां। बेफोरबायदि जों आबदार लायाबा मोसौफोरा गोबां दुस्थ'बो जायो आरो खार दावो बेफोरबायदिनो माने मालायनि आबादफोरखौबो मोसौफ्राबो माने खहा
नोंखौ नोंथां नायाबाथाय आरो।
औ नोंथां माने बिनिखायनो जोङो मोसौफोरखौ माने खानो नांगौ। ओरैनो मोसौफोरखौथ' जोंनि बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलफोरावथ' गोबां गुवार गुवार लांदां फोथारबो थायो बेयावनो माने दिरुंजों जोङो खानानै दोननायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। हो। मोसौफोरा माने बेफोरबायदिनो मोजां जोङो जोथोन लायोबा मोसौफ्रा माने मोजाङै ङै मोजां देरो लावो आरो मोजां बेमार आजारफोरखौबो जोङो मोसौफोरनिफ्राय जोङो बेमार आजार फोर जानायफोरखौबो जोङो होबथानांगौ आरो जोङो माने मोसौफोरखौ आ
ओम ओम माखासे मोसौफोरनिफ्राय जों सहाय मोनो आरो‌।
औ नोंथां जों मो
जेरै दैज्लां बोथोराव हालेवनाय बिदिनो मा
औ औ नोंथां
दैलां बोथोराव इदिनो हालौवनाय मानाय अनेक सहाय मोनो आरोखि जों मोसौजों
औ नोंथां आथिखालावथ' गोबां सुबुंफ्रानो माने बेफोरबायदि ओ हालेव माने मो ज सौ फिनायफोरखौ गोबां गारबाय नाथाय अब्लाबो गोबां सुबुङानो दाबो बे मोसौ फिसिनायखौ माने गारनो हाया खै मानोना मोसौ फिसिनानै जोङो गोबां ओ रां रुफाफोरबो आरजिनानै लार नो हायो नालाय नोंथां। मोसौ फोरखौ माने ओ नांगौ समाव फाननानै जोङो रां रुफाफोरबो आ नो हायो नोंथां आरो बेजों लोगोस से मोसौआथ' गाइखेरबो होयो बे गाइखेरखौबो जोङो लोंनोबो हायो आरो बे गाइखेरखौ जोङो ओ फाननो
उम उम इनखायनथ' औ
औ नोंथां दा गोबां सुबुंफोरानो माने मोसौखौ ओ बेफोरबायदिनो मोसौखौ फिसियो आरो फिनायजों लोगोसे फिसाबो खाङो मोसौ फिसाबो बेजों लोगोसे ओ गोबां बुरा बुरा बेफोरबायदिनो मोसौ गायफोर लाना माने गाइखेरफोरखौ बुरजा बुरजा ओ सेरनानै मोननानै माने दखानफोराव बेफोरबायदिनो ओ गोबां बेसेन गोसा दा दामाव माने गाइखेरफोरखौ फाननाय जायो नोंथां। आरो बेजों गोबां जों रांबो मुलाम्फा लाखिनो हायो आरो न'खरफोराबो माने मोजाङै मोजां
औ नोंथां नांगौ मुवाफोरखौ
औ नोंथां दा नाथाय दाथ' ओ जोंनि ओनसोलावथ' दैलां बोथ थोर ओ माने मोसौफोरखौ खानोबो गोबां दिगदार जायो नोंथां दैलां बोथ थोरनि समाव बेस समाव माने मोसौफ्रा गोबां ओ मोसौफोरनि मोदोमफोरखौ जों माने गोबां रानलांनायखौ नु नो मोनो नोंथां बेफोरबायदिनो मेसें बोथोराव जेब्ला मोसौ मेसें बोथोराव जेब्ला मोसौफोर दा ओ मेसें बोथोरनि गांसोफोरखौ मोनजायो अब्ला माने ओ गोबां जोङो मोसौफोरखौ मोदोम खानाय एबा गुुफुंङै नुनो मोनो नाथाय जेब्ला दैज्लां बोथोरा सौफ्लैयो सफैयो अब्ला माने मोस सौफोरनि मोदोमफ्रा गोबां जोङो राननाय रानलांनायफोरखौ नुनो मोनो मानोना बिसोरो गावसोरनि ओ गावसोर नांगौ बायदि आदारखौ बिसोरो मोनजानो हाया दैज्लां बोथ थोरनि समाव बिनि थाखाय माने गोबां मोसौफ्रा माने बेफोरबायदिनो गोबां माने बयनिबो मोसौफोरा जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि दै जानायनि जाहोनाव आबाद माइ आबाद मावनाय जाहोनाव माने खानो जायगा गैयिनि जाउनाव माने मोसौफोरनि मोदोमफोरा गोबां रान
औ नोंथां नंगौ
औ नोंथां नोंथाङाबो एसे मोसौनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन‌ नोंथां हागोन।
अ बिदिब्ला फोरमायना होनायसाय नोंथां
मोसौखौथ' फ्रायानो मानसिफोरा फियो नोंथां मानोना माखासे हायि खामानिखौबो जोंनि मोसौआ एसे हेफाजाब होयो आरोखि ओम जेनेबा खुन्दा बोनाय मालाबा अबेबाफोर माल रोगानाय बेफोरावबो एसे हेल्प खालामो आरोखि माने हेफाजाब होयो आरोखि मोसौआ जोंनो
औ नोंथां नोंगौ
औ खोनादों नोंथां नोंथांनिखो बांद्राय ओ नोंथांनि माने माबाखौ बांद्राय मोजां खोना
अ अ नोंथां आंना मोनायाव एसे प्रब्लेम जायो आरोखि खि नोंथां नेदा
अ नोंथां
अ
दैज्लां बोथोरबो ना एसे नेटपर्कफ्रावबो माने मोनाफ्राव एसे प्रब्लेम जायो अखा बांखा बार बारनाय मा बारनाय हेलौ नोंथां
खोनादों
औ
मानि हेलौ नोंथां खोनायाखै।
औ खोनादों नोंथां खोनादों नोंथां।
देना नोंथां होनबा हरनि सम नेटआो एसे प्रब्लेम जाबाय। बिदिबा दोनथ'नोसै।
औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला। ओ